खोनादों? औ खोनादों खोनादों दे।
ओम माला जायानो दहाय?
औ दहाय।
ए बे-बेनाबो जाबायना?
सनजिला नाबोनो।
औ बेना नेट नाङालै ओंखायनो बायो आङो।
हजों थांबा रायलायनो ना मा होनदों।
औ ओरै मैयाथ आंखौ नोगोद लस खालामदों खोननै गोजों। ओम खोननै गोजोन ल खालामदों आंखौ
दा बादियाव हरदोंमोन
एसे मोनाबावनानै
ओम अनजालुना लाय बोरैथो नाङो
अनजालुना नाङो बेना जासिनथारा।
औ। एरिया लायै एरियालै ना जायगा लायोै जायगानि
जायगायावनो जायगा नाङा।
नालाय जोंनाबो मा दिफारेन्स दं।
उम।
एसे ओरै सानजाजों फैबाय। ब नांलायबाय नै फाग्लासो।
आं न'आव नांनाया नाङो ओमफ्राय। माबा गोमनाय माबा माबि गोमबाय थायोना ओंखायनो। गाबज्रिनाय मानाय जाबाय थायो। बेखायनो थाया आं न'आव।
उम।
नांनायालाय नाङो।
उम। सोरजों रायलायखो दिनै नों?
गैया आं रावजोंबो रायज्लाययाखै नोंजोंल'।
आंबो दासोखा।
दासै आंबो। गाबोन बारायगोन नोंना दहाय माबा जादों दा। गाबोननो बारायगोन।
फना राय्लाय जायो मिथि हमजायो ओमफ्राय रायलाया जा फाला।
गावना हरजाया ओंमफ्राय रायज्लाय जायो मालाय हरबा।
उम ब्रा।
बायो बिसोरो फाग्लासो जाखांबाय नालाय गावसिना।
गासिना जाखांबाय नालाय। फैयाखैदां।
मबावनो उम मा।
अमाया फैयाखै ना?
होद बियो दानो सफैया बल जोनाया
आरो बेबो दिनै सोलाबखानांगौला बे मोनबोबायफाथ'ना
उम जानायावसो बेस्थ' जासिगोन बे
जागोनलै उम डाइरेक्ट-डाइरेक्ट उम-उम उम मोसौ लाय नाङामोन नोंहा?
उहो मोसौ गैखाया ना जोंहा
मोसौ गैया
उहो बोरमा मासेल'सो दंङ
बिमायालाय माबालाय फायालाय
हा
गाय गुफुर दंना नोंसिना?
गैया
दालाय खनसे गाय गुफुर गैयामोन?
गैला बेमारिजों थैनायालाय माथो
ए
बे मा होनो फिथर-फिथर बेरनानै जाग्राया। खुगाफ्राव जाजोबनानै गांसो जाना हायिनि थैदों
उम-उम थिफु-थिफुग्रायाना?
उम अखा हाबाय थानानै होबायना सानदुं दुंबा हामगौमोन बे जाखानायाव थाबाय-थाबायना
औ
गांसोबो जानो हाया अखाबो जाबाय थाबाय जे-जे
उम
गैला थैबाय
आदिफोर लाफिनोब्रा
होद लाथ'ला जायगायानो गैयाबा
नादोबा दाथ' जाखाया माबायाव लादो मेसें सेफ्राव
आदि लालालै माबाबा थैबा लस जाथारो फागला नांगौबा बायनो हाबायबा देनां बायसै मासेसो
होमबालाय एसे गोरलैयावनो बायनानै दोनखा सोरबाबा फानफ्रांलाबायगोन फानफ्रांलाबायनाय खोनाबा
उम जारला जानानै दंलै
खामानियाव होयोना एस
उ उम मालाबा नामब्रबगौफाव।
उम निजा थाखानाय बायदि जायाना?
ओं।
जोंनाबो गैयालै दासो जाहांगासिनो।
मोसौबो थानांगौलै, हासारबो जायो मोसौबो थाबा। उम लोखि बायदि जायो मोसौआ एसे न'खरावबो।
उम।
मोसौखौ ओंखायनो फिनांगौ। मा होनो
जोंनाबो मालायनि जोबसो दां मानैल'सो दं हालौवग्राल'सो।
हालौग्रायासो दाम मोनोलाय।
मोनो मोननाया
उम।
एरहोग्राया हनै फाला हालौवग्राया एरहोयो नामा ओमफाय?
नङा दामा बांसिन मोनोसो होन्दों आं। बेलाय एरहोयो एरहो
दामा बांसि नि मोनो बे एरहोया ना। माबाल'सो जायो मा होनो जेनोबा नों बिखौ मो नानै दामा बांसिन मोनबाबो हनै ग्रोब बायफिन्नांगौ जायोना स' थांफिनो गाव सोलायलायनायसो जायो एस एल' ओमफाय एसे माबा होयो आरो मा होनो मदद होयो एसे एनै औ।
ओंखायनो जाय लानांगौ माथामसोना?
उम।
गाइखेरावबो मोनबाय, फिसायावबो मोनबाय, गाइखेरखौबो नोङो खरस जानो मोनबाय थायोना सामफ्रामबो
उम। औ।
बे मैगंफोरनिया बिनिनो जालायबाय। खस्थ' खालामद्रायनांला आरो।
जि रां बाबोथ' ना?
जि रांल' मोना ना नोङो नैजि थामजि रां मोनोना
जेनेबा माबाब्रा मा होनो बे फवाबाबो ओम बेद'
दा-दाथ' बायनायनिफ्राय बारायबायना दामाथ नै एबारहाय
संख्रि बायनो मोनब्रबलायबायना बिदि ओ
सानसेनिखौ संख्रि सानसेनिखौ ओरैनो बायदिसिनाफोर बायनो मोनो
ग्रोब ग्रोब जानाय जायो आरो
सानफ्रामबो मोनबाय थायोना बिदिनो मास मोनबैसो मोनोथाय मास मोनबैसो मोनो खोमा दां ना
औ औ माबानि मा होनो जेनेबा बे सारि थाम बोसोरसो जाबानो माबायोदां अ थाम बोसोरथ नङा मास जाबानो जेनबा बे जानो हानाय जाबानो फिसा गां फिथाय जानो हानायसिम माबाजायो ना सेरजायो
औ अबा अबा गिदिर गिदिरा जासिम
उम उम उम बे गाबा गावनि सायाव जालायबाय माबाया मो
जोलैनि सायाव जाबाय सोरनाबा मोसौया
जानो लुगैनाया जासोबाय थानानै सेरजाबाय
ओ सोरबा सोरबा माबा थारोलै मोसौआ
उम
अख्राथार
उम माबायो खामानियाव होयो थानो होनायालाय मोसौ गाइफ्राबो जेनबा नै संख्रि बानलुखौल सानफ्रामबो बायनाङाना
उम सबथायाव संख्रियाथ मास मोनसे गाहाम थांनो नागिरो एखमबा ना
बानलुफोराबो खान सानथाम सानब्रै थांबाबोना सानसेयाव
ओ सानसेयाव ओमफाय नों बेसेल मोनाना
उम। हाब मानैसो थाबाथ' खामायखायो दैलियाथ' उ। सानसेयाव जेनेबा सेजौ खामायबाबो नङा दे मानै
उम सेजौनि बारा बो खामायो। मोजां गांसो मोनजायाबा बारा जायो।
ओ खम
मानैजों सानफ्रामबो सेजौबा मास मोनसेयाव थाम रोजा।
उ।
थाम रोजा मोनोबा। उम खरस जानायाव मोनबाय आरो बेखौ। औ।
बिदि फिसा फिसा मोननायनिया माबायाव थायालै।
खरसाव थाङोब्रा खरसाव।
थाङो माने हिसाब लाबा ओमफ्राय गोम जायो ना। लाया ना जायो
आरो सानफ्रामबो खरस बायनांगौआ दानि जुगाव दाम गोसा
बिनो फिसा फिसा खनसेनो गथा मोननायखौसो मोनदों बादि मोनोना?
उ।
नङाबा ओमफ्राय बिसोरसो खामानियाव होजोबो फिसा फिसायासो।
फिसा फिसानो संख्रि बानलु बायनायावनो थांखायो नोगोद औ औ दसे' द'सेनो जोबो जोंनाथ'
हाब जोंनाव थाङालै सानसेयावनो मोननै मोनथाम सङो आरो नै दाथ'
बे आदा केजि थावा सान थामल' थांङो जोंनाव।
उ।
नोगोद ब्रुजा ब्रुजा सेरो जोंना
जोंहा बिदि बारा बायलाबायनाय जायालै बे खोनसेनि माबाया मा होनो दुंग्रानि दंना मोनसे किसान औ फार्स्ट उहु पास लिटार गाहाम थानाया।
बे गिदिरा।
औ बिदिखौसो लाबोखायो माने दा दैज्लां जालायबायना
उम।
बाजारबो थांबाय थानो हाया माबा थानो हाया होननानै खनसेनो एसे लाबोनानै दोनफैनाय जायो आरो। माबाफोरखौबो मैगंफोरखौबो बिदि दालिफोरखौबो उम।
दा बायनाय जाला बारा।
एसे माबायोना मा होनो खम गोग्लैयो बिदिबाना
उम बांसिन मोननाय जायो।
औ बांसिन मोनोनाय जायो। आरो माबायाबो। बथल मोननैसो मोनसे मोनैयानो
एबार लोखि फुजायाव थाव गैसो गेलेेजोबगोन आं मिथिनाय
अ गारियाना
हाथुनो थावल' गेलेगोन आं गोद लस जाहोलै दावदै खेला गेलेबा
सानसेनो मोनो सानसेनि जाजोबोबा बेथ' जाजाया मजायाबो थायो ना उनफाय
दुगैनि खामानि नों फाला एखम्बा गारि जायोबा थावआ न खेबसेनो बिसिबांबा बुरजा मोनखायो।
औ आद मोनने मोन थ' मोनखायो। फागलासो। द'से
दसथाल' जादों। खामानियाव होबाय ना खेबसेनो।
आजां आज गाजों लाबबो जाखायोना बोरैबाबा।
औ बोरैबा ला बोरैबा नोगद लसबो थाङो। लस जायलै बारा माने नोङो मोनखायो नालाय एखमबा बुरजानो। एसेल' एखमबा लस जायो औ मुला मुलि फैफननाय जायो ओमफ्राय एखमबा एसे लस जायो।
मायाव लस जायो होनबा बे माबा मा होनो एखेबारि गोसोआ बोरैबार जाथारबाय होनबथाय हैइ बेफोरबायदि थांनाया होनबाय औ हो सोंबाय थानायाव थाङोना आयु थाबाथ' गार सोमफ्लांबाय थायो जे जेब्ला सिफयाव गैया अब्लासो आयौ नंलायसै फैसाया थाबाथाय गारसिनो थांबाय थायो होनदों।
दा आंनाथ' गाज्रिसिनबावो आं बांसिन गारसिनबावो औ-।
ओमफ्राय जेब्ला खिखौ दांग्रोनानै लांदां मोनो अब्लासो आइ अबावबो गारखोन
अम।
बिसिना खालामो रे
माबा खिथाबायलै बैनाय
औ। जाहाथे औ।
माबा खिन्थाबाय नै वारनिं फैबाय
नोंनाव फैदों?
औ।
हो माबा -माबा होदों नामा?
नङा नोंनिया माबा जाबाय टाइम जाबाय होननानै बुंदों।
अम। आंनावबो फैनाया फैदों देलाय माबायाव मा होनो अम दे नायलाय नोङो नोंनाव फैयाखै
माया
मेसेजफोर फैयाखै नोंनावहाय?
मानि
आंबो फ्रि दं मा दं होनहरलाबायगासिनो हनै बिसोरो ओमफ्राय जोंखौ माबाखौनो होआ।
ओरै आं नाङालै बिसोरखौ आं रायलाया बेखारसो
जोंखौबोथ' दङ ओमफ्राय जों हरबाथ' जोंखौथ' नायहरानो
ना हरानो दे जाबाय द'से।
औ दे होमबा। दोनबाय आड़ो।
दे -दे-दे।